खोनादोंना नोंथाङा औ खोनागासिनो दे नोंथां औ औ खोनादों नोंथां
हेलौ खोनादोंना
औ खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों औ
अ
खोनादों नोंथां खोनादों
अ अ अ आचसा अ आचसा जोङो दायो ओ मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो नामा नोंथां
दे रायलाय जागोन दे नोंथां
ओ बर'नि हारिमु ओ बिनि सायाव जोङो फंनैसो सावरायलायनो नामा नोंथां
औ दे रायलाय जायो दे सावरायजागोन
बर'नि हारिमु होनोबा गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा जेरै हारिमु दङ जोंनि बर'आबो मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे हारिमु दङ नङा होमबा नोंथां
औ दं थां
बे हारिमुखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया ओ औ जानायनिफ्राय लानानै मोसानाय मुसुरनाय खामानि मावनाय दामनाय देनाय हाबा हुखा फोरबोफोर गासैबो बिथिङावनो ओ जोंनि हारिमुवा नांनानै दङ नङा होनबा नोंथां दिनो गोदोनि दिनावहाय ओ बे हारिमुवा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नालाय ओ इदिनो खेराइ मोसानाय बैसागु मोसानाय इदिनो देमसि मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय माने बैफोरनो जोंनि हारिमु जागायजेननाय जों बुंजागोन नङा होमबा बे
होम
बेफोरनि गेजेराव दामनाय देनाय खाम सिफुं जथा सेरजा ओ जेरै थरखा लाइग्रेद गंगोना सिफुं बैफोरनो माने जोंनि ओ हारिमुनि गाहाय मोसानायफोराव बाहायनाय नङा होमबा नोंथां दामनाय औ बिनि गेजेरावहाय जोङो दाहाल थुंग्रि ओ दख'ना थावसि आरि माने बैफोरनिफ्राय लानानै ओ जोंनि थांनानै थानाय संसार जानायनि गासिबो बिथिङावनो माने जोंनि हारिमुवा नांनानै दङ नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो न' लुनायनि बेलायावबो माखासे जोंनि आदब खायदा दं आरो बैफोरबो जोंनि हारिमुजों गोरोबनाय न' लुनाय जेरै जोङो इसिं क फ्रा सौरा बायदि मुं होनानै जोङो जोंनि हारिमुखौ गोरोबहोनानै जोङो न'फोरखौबो लुनाय जायो नङा होनोमा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ थिग बिदिनो आलासि सिबिनाय ओ गुबुनखौ सिबिनाय बिदिनो हाबा हुखा ओ बायदिफोरावबो गोबां जोंनि हारिमुनि आलदा आलादा नेमखान्थिफोर दङ नङा होमबा नोंथां ओम नोंथाङा ओ जोंनि हारिमुनि बागै ओ एसेसो फोरमायगोन नामा नोंथाङाबो बुंनाय
नोंथां जोंनि हार हारिनि हारिमु होनबाथ' नोंथाङा जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय बिदिनो मावनाय दांनाय आसार खान्थि, गाननाय जोमनाय बिदिनो आरो मोसानाय मोस मोसानाय मेथाइ खननाय बेफो बेफोरबायदिनो जोंनि गासैबो, जोंनि निजाहाय जोंनि बर' हारिया मोनसे हारिमु दंखायो जोङो आस माबा दंखायो नेम दंखायो बेनो जोंनि गासैबो, हारिमु जोंनि बे हारिमुखौ, जों फोथांना लाखिनाया जोबोर गोनांथार बे हारिमुखौ जों फोथांनानै ला लाखियाब्लाथाय जोंहा जोंनि हारियानो गोमालांगोन माने, जोंनि हारिमुवा ओ बे हारिमुवानो जोंखो हा जोंनि हारिखौ सिनायथि होयो।
नंगौ
जेरै जोंनि बागुरुमबा मोसानायखौ नुयोब्ला थाइ जोंखौ बर' होनासो सिनाय मोनगोन गामसा गनाय गानबाथाय आर'नाइ लाब्लाथाय बर' होननानै जोंखौ सिनायनो मोनगोन, बिदिनो जों बेखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन आरो आथिखालाव माने गोबां मानसियानो जोंनि गाननाय जोमनायनि बेलायावबो खायसेया, गानबांनो नागिरला जोङो हौवाफोराबो माने गामसाखौ बारा गानला आरो हिनजावफ्राव बारा दख'नाखौ गानबांला बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
बांसिन रै खालामगासिनो दं नुंङा ओनब्ला नोंथां, औ नङां ओनबा नोंथां हेलौ नोंथां खोनना दोंना?